नोंथांजों आङो दायो। आबौआ गेब्रोंनायनि सोमोन्दै फंनैसो रायजलायनो सानदों रायजलायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो। हेलौ नोंथां।
नोंथाङा एसे साइडआव थानानै रायज्लायबा मोजां जागोन नामा।
औ जागोन नोंथां। दे बिदिबा सो जागायजेनदो नोंथाङानो।
स्रायाव मिनिनायखौ एसे बन्द' खालाम मोजां जागोन नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
उम।
ओ नोंथां आबहावआ गेब्रेंनाय होनोब्ला जो जोंनि जों बिफां दानफायनाय बारि नोगोरारि फसंनाय बा गामि लुनाय नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो सैथो
आहा गेबेनाया गुबुन गुबुन रोखोमनिजों जायो जेरै कारखानानिफ्राय उखुन्दै गबोनाय गारि मथरनि उखुन्दै गनाय बेजों लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनाय
औ
बांद्राय गोथां गोथां मुवा बाहायनाय गोथां गेस गोथां न' गेस बाहायनायनि जाउनाव जोंनियाव आबहावाया गेब्रेंनो हमगासिनो दङ नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव
औ हागोन नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय जा मिथिनो मोनो बेयो सैथो दा आंबो फंनैसो नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि दा नोंथांनो आंबो फंनैसो फोरमाय सनो सानदोंदि जोंहा आबहावा गेब्रेंयनायनि जाहोन बुङोब्ला जोंहा ओरैजाय दङ मिथिंगायाव मोननाय बहुम बिखा मिथिंगायाव मोननाय गोबां गोथां गोथां बिफां लाइफां बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै जों सुबुं माहारिया थानो हमबाय बिनि थाखाय जो हाग्रा बंग्रा जोबस्रांलांनानै हाग्रा बंग्रा समलानै जोंहा मिथिंगाया बुहुमाव गरमनि बिबाङा बांबाय जायनि जाहोनाव सिम खमायबाय गरमनि बिबांया अक्सिजेना खमायबाय नोंथां दा दाथ' गोबां गोबां सुबुं अनजिमायाबो बारायबाय जायनि जाहोनाव हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां खमायलांबाय बिनि जाहोनावनो जोंहा जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां खस्थ' जानो मोननांबाय दा नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा मिथिंगा गेब्रेंनायनि बागै
औ हागोन नोंथां जोंनि मिथिंगा आबहावा गेब्रेंनाया हरखाबै सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव सुबुंनि सम्फथि मिथिंगायारि सम्पदा खम जाहोनायनि जाउनाव सुबुङा हरखाब नांगौ आव मोजाङै बाहायनो रोङियाव जोंनि आबहावाया गुबुंले जाबोनो हमदों माखासे गोजा गिदिर गिदिर दंफां बायदिखौ दानफायनानै नोगोर बहायनाय नोगोर गायसननाय बेजों लोगोसेनो खाथि खाथियाव खारखाना लु नाय गिदिर गिदिर दारिमिन फसंनायनि जाउनाव जोंनियाव आबहावाया गेब्रें- गेब्रेंनो हमगासिनो दङ आबहावा गेब्रेंनाया गुबुन गुबुन रोखोमजों जायो माखासे सुबुं मावथायजोंबो जायो आबहावा गेब्रेंनाया
औ
आबौा गेब्रोंनायखौ होबथानो थाखाय जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ नाथाय सुबुं माहारिया बिफां लाइफां गायनायनि अनगायै बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै गावनि थाग्रा थ खुलिसो खालामनो हमगासिनो दङ बेनि जाउनाव दा जोंनि आथिखालाव हौवाया गुबुंले जाबोनो हमदों बेनि थाखायनो दा जोंनि आथिखाल आथिखालाव सान्दुंनि दुंथाया बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमदों। अखानि बिबाङा गोबाङानो खम जाबोनो हमदों नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
आबहावा गेब्रेंनाया बांसिनै न'खरारि बा न'खराव बाहायनाय गोथ गोथां न' गेस जायखौ बुङो कार्बन डाइ अक्साइड बेफोरबायदिखौ बांद्राय बाहायनायनि जाउनाव जोंनियाव हौवाया गेब्रेंगासिनो दङ बिनि सायाव आरो बायदि जिब जुनारनि गोथै देहा बा बायदि दाखोर दाला गारनाय सावनाय मोनामनाय बेफोरबायदि गि फिसा बारजों लोगोसे गोरोबफानानै आबहा गुबुंले खालामदों। बेजों लोगोसे आब' गुबुंनायनि जाउनाव सुबुं सुबुंनि जिउआव माखासे खैफोदबो लाबोनो हमदों। आरो सुबुं सुबुंजों लोगोसे जिब जुनार बायदियाबो गोबां खहायाव गोलैबोगासिनो दङ नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङाबो एसे गुवारै फोरमायना होदो आबावा गुबुंले जानायनि बागै। अननानै
आं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि। जोंनि आबहावाया मानि थाखाय गुबुंले जादों होननानै बुङोब्ला जोंहा बुहुमनि सुबुं अनजिमाफोरा्रा गोबां हाग्रा बंग्राखौ दानफायनो हमबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ दा बेनिखायनो जोङो आबहावाखौ रैखाथि लाखिनोब्ला जोंहा बुहुमाव बुहुमनि आबहावा बिायाव मिथिङायाव मोननाय हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दा दाननायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन मानो होना मानो बुंब्ला जोंहा गोबां सुबुं माहारिया खस्थ' मोननो हमबाय जायोनि ज बिफां लाइफां गैयाब्ला जों जोंनियाव अक्सिजेन जोबस्रांलांनायनि फारसे दङ मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां सुबुंफोरानो ओ दिनैनि दिनाव गारि मथर बाहायबाय नङा होमबा नोंथां। दा दा बेनोख
अ‌ नंगौ नोंथा।
मटर बाहायनायनि जाहोनाव डिजेल पेट्रल सावनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां गोबां उखुन्दै गनाया जोंनि अक्सिजेनाव अक्सिजेनजों गोरोबना थाबाय जायनि जाहोनाव जोंहा हां लानायाव गोबां खस्थ मोनबाय जाय जाहोनाव बेनिखायनो जों सुबुं मारिफ्रा गोबां गरमजों फनांगौ जाबाय जोंहा दा दा होनो जोहा होननानै बुङोब्ला मिथिंगायारि मिथिंगायारिेसस मिथिंगायारि म एबां बारा इखुय बारा जाबाय बेनिखायनो जोंहा मिथिंगा आबहावाखौ लाखिनांगौ जोंनिनो बिबानो बेनिखायनो जोंहा दिनै जाय दिनैनि बे दिनावहाय फांसे बिफां द दुफायोब्ला फांबा बिफां दानफायनांगौआ बियो र रखा जायो मानो होननानै बुङोब्ला जायनि जाहोनाव बिफांआनो खमायलांबायब्ला जोंहा बिांखौ गायनांगौ बिफांखौ बिफां लाइफां गायनांगौ हाग्रा बंग्रा दानफाय नाङिया जोंनिनो‌ बिबान बेनिखायनो आङो नोंथांनो फोरमायहरनो सानदों जोंहा जोंनि बे बुहुमाव थानाय गासै सुबुं माहारिफोरा जोंनि बिफां लाइफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगोन नङा होनबा नोथां ओ दा बेनिखायनो जोंहा सुबुं माहारिफ्रा गासैबो बिफां लाइफां दाननायखौ नोजोर होनानै बेफोरखौ बन्द' खालामनाया जों जोंनिनो दायथ'।
औ नंगौ नोंथां।
ओ दा बेनिखायनो आंबो नोंथांनाव फंनैसो मिथिगोन आबहावा संरैखाथि लाखिनायबाबो फंनैसो उम। खोथा एबा बाथ्रा मिथिगोनखौ आं आसा थाबाय नोंथाङा फोरमायना होनना हासिगौ।
औ। आबहावाखौ जोङो संरैखा लाखिनो थाखाय माखासे आयेन दानांगोन। जायनि जाउनाव जोङो बिफां दानफायोब्ला बिफां दानफायनायनि उल्था बेरेखा जोङो आयेन दानां दानांगोन। बिफांखौ दानफायालासिनो फांसे दानफायनायनि जायगायाव जों फांबासो बा फांनै फांथामसो गायनो नाजानांगोन दानफायालासिनो खाथि खालायाव दाखोर दाला गारालासिनो जोङो बेखौ जायगा दाबसेयावनो जमा गारनानै बेखौ मोजाङै हासारजों मिलायनाय बायदि गोरोबनानै थाहोनांगोन बेजों लोगोसे प्लास्टिक प्लासटिक आरि बायदिखौ सावालासिनो जायगा दाबसेयाव जमा गारनानै फमनानै दोननांगोन
औ।
गोथांन' गेस बाहायनायखौ खम खालामनांगोन आरो बिनि सायाव खाथि खाथ थि खारखाना गारि मथर खारनाय बायदिखौ खम खालामनांगोन बिनि जाउनाव जोंनि आबहावाया माखासे सुबुं मावथायजोंबो जायो नालाय सुबुं मावथाया नांगौ समाव बाहायनो रोंनांगोन नाङि स समाव जानला बानला बाहायनानै आबहावाखौ गुबुंले खालामनो मोननाय नङा बेनि थाखाय जोङो मोनसे गोरा आयेन दानो नांगोन नङा होनबा नोंथां?
औ।
आबहावा गेब्रेंनाय बुङोब्लाथ' जों हरखाबै सुबुं अनजिमा बांनायखौनो बुंजायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
दाथ' जोंनि भारताव गोबां सुबुं अनजिमा जाबाय जायनि जाउनाव दा आबहावाया गुबुंले जाबोनो हमगासिनो दङ। जायनि जाउनाव दा अखा हानि हानाया खमायलांगासिनो दङ सान्दुंनि दुंथाया बारानिफ्राय बारा जौ खोन्दोआव दावखोगासिनो दङ नङा होनबा नोंथां? जायनि जाउनाव दंग'नि दै दैमानि दै बायदिया रानलांनो हमदों। जायनि जाउनाव आबाद फोथारफोरावबो आबादनि थाखाय दै मोना जादों नङा होनबा नोंथां? बैफोरनि जाउनावबो माखासे आबहावाया गुबुंले जायो बिनि थाखाय जोङो दंफां लाइफांखौ गायनांगौ दाउमा दाउसाखौ बुथारालासिनो जोङो जोथोनै लाखिनांगौ दावमा दाउसा एम्फौ एनलाया थाब थाबासो बिफां लाइफां गायबासो जोंनियाव अखाया हायो नङा होनबा नोंथां? बिफां लाइफांनिफ्रायसो जों अक्सिजेन गेस मोनो बिफां लाइफांनि ओमफ्रायसो जों अक्सिजेनखौ बोनानै हां लानाय हगारनायाव बाहायो नङा हबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थार।
नोंथाङाबो एसे फंनैसो बुजायनानै होबावदो बिनि सायाव
नोंथां दा आंबो बेखौनो फोरमायनो सानोदि जोङो जोंनि बुहुमनि गासैबो सु सुबुं माहारिफोरा जोंहा बिफां लाइफांखौ दानफायनााङा आंबो बेखौनो फोरमायनो सानोदि सुबुं उम खौ संरैखाथि बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बिथिङावखौ जोङो संरैखा लाखिनाया जोंनिनो गोनांथि ओ दाथ' नोंथां नों नोंथां जोंहा समा समनिबो आंखाल खाल समाबो जानानै नायानानै फैबाय दा बे खम सम समाव खम सम समावनो आङो नोंथांनिफ्राय आबहावाखौ माबोरै रैखाथि लाखिनांगौ एबा माबोरै सम रैखा खालामनांगौ गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोननि बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय दा बेनिखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय उनफोराव लोगो मोनसिगोन दे नोंथां होमबा